हेल' औ खोनाबाय
औ-औ - औ बिदिब्ला जों दिनै सावरायनो लानाय आयदाया जादों इन्टारनेटनि सायाव ओ इन्टारनेटनि इन्टारनेट बुङोब्लाथ' दानि मुगायाव बयबो मिथिखायो इन्टारनेटा मा बुस्थु
औ
ओ इन्टारनेटखौ जोङो जेरै बाहायो बियो जोंनि सायावसो जोङो जुदि इन्टारनेटखौहाय जोङो मोजाङै बाहायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो जुदि जोङो इन्टारनेटखौहाय गाज्रियै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउआव गोबां बेबायदिनो खहाफोरबो लाबोनो हानाय जेरै बुंनो था थाङोब्ला इन्टारनेटनि मुलाम्फाफोरखौ ओ गोदो बेबायदिनो सोरनि सोरखौबाफोर बेबायदिनो खबर लानोब्ला जोङो गोदो गोदाय बेबायदि लाइजाम लिरनानै पस्ट अफिसफोराव हरनायखौ नुनो मोनोमोन ओ नाथाय दायो जुदि सोरनोबा माबाफोर बेबायदि खबरफोर लानांगौ अब्ला माबाफोर खोन्थाहरनांगौ होमब्ला जोङो खनसे ओ जानबुङावहाय कल खालामब्लानो जायो बा वाटसेपफोरावहाय एस एम एस टेक्स खालामबानो जोङो जायो इन्टारनेटआ जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउखौहाय गोबां गोरलै खालामनानै होदों ओ मानो बुङोब्ला दानि मुगायाव इन्टारनेटनि थ्रुयै गोबां बेबायदिनो खामानिफोराहाय सहस जालांबाय गोदोनि बायदि नंला ओ दा इन्टारनेटनि थ्रुयैनो जोङो गु बुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिमबो बेबायदिनो कलबो रायज्लायनो हायो सान गोजानाव थाया मा नो ओ हादरनि बाहेरायाव थाया मानो बि-बिथांमोनजोंबो जोंनि इन्टारनेटनि थ्रुयै हाय कल लायरायनो हायो आरो बुंनो थांबावब्ला ओ इन्टारनेटनि गोबां मुलाम्फाफोर द ङ जरै ओह फरायसाफोर फरायसाफोरनि थाखाय इन्टारनेटआ माबा बुंनो थाङोबा गोबां युसफोल मानो बुङोब्ला ओ फरायसाफोरा बेबायदिनो इन्टारनेटाव बे बाथ्राखौहाय बुजियाखै एबा फरायसालियाव बेबायदिनो बुजिनानै मोना बिथांमोना ओ इन्टारनेटावहाय बेबायदिनो गुगोल खालामना बा सार्च खालामना बे बाथ्राफोरखौ मोजाङै मिथिसिननो हायो आरो इन्टारनेटआ बेफोर बाथ्राफोरखौहाय मोजाङै गुवारै बेखेवनानै फोरमायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदो बेबायदिनो ओ गोबां ओ खस्थ'फोर जायोमोन इन्टारनेट गोयियाव जेरै ओ माबाफोर बुस्थुफोर नांगौ जायोब्ला सानदुंब्लाबो अखाब्लाबो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावहाय थांनो गोनां जायोमोन जि जोमफोरखौ बायनोहाय मैगं थाइगं बायनो नाथाय दायो इन्टारनेटनि मदेल जुग ओ बेयावहाय जोङो न'आव जिरायनानैनो अनलाइनाव बेबायदि शपिं एपफोराव हाय गावनि गोसो बायदि फसन बायदि जि जोमफोरखौहाय अर्डार खालामनो हायो आरो न'आवनो हम दिलिभारि जाफैयो थिग बेबायदिनो मैगं थाइगंफोराबो जे रै ओ बुंनो थाङोब्ला दाथ' इन्सटामार्त दङ बिग बास्केट दङ बेफोरावनो जोङो न'आव जिरायनानैनो मैगं थाइगंफोरखौबो बेबायदि अर्डार खालामनो हायो आरो बेल' नङा नाथा थाय इन्टारनेटनि थ्रुयै गोबां बेबायदिनो मुलाम्फाफोर दंबावो जेरै रै दायो जोङो ओ खौरां बिलाइ फरायनो गोनां जालिया ओ सिगाङावथ' जोङो खौरां मोननो थाखाय जोङो खौ रां बिलाइखौ फरायनो गोनां जायोमोन आरो बेबायदि रेडिअफोरावहाय खोनासंनो गोनां जायोमोन नाथाय दायो जोङो न'आव जिरायनानैनो ओ गावनि जान बुंआवनो इन्टारनेटनि थ्रुयै गोबां बेबायदि खौरांफोरखौ मोनथिनो हायो जोंनि गामि ओनसोलफोराव मा जागासिनो जोंनि ओ हादोरदो हादोर मा बेबायदि दावहाफोर जागासिनो बेफोर गासैखौबो जोङो खौरांफोरखौहाय न'आव जिरायनानैनो बेबायदि मोननो हायो आरो इन्टारनेटआ जोंनो बेखौ। ओ जोबोद रोखा रोखायै फोरमायनानै होयो आरो गुबुन फारसेथिं। ओ इन्टारनेटनि खहा होननानै बुंनो थाङोब्ला इन्टारनेटहाबो गोबां बेबायदि। खहाफोर दङ नाथाय आं सानो इन्टारनेटखौहाय जोङो जुदि मोजां। बाहायोब्ला इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनांसिन ओ इनटार इनेटनि खहाफोरखौहाय बुंनो थाङोब्ला दानि बे गोदान मुगानि ओ गथ'फोराहाय फरायनायाव बांसिन गोसो होआब्लानो बेबायदि इन्टार इन्टारनेटावहाय मबाइल फनावहाय मबाइल गेम्सफोर इन्टारनेटजों कानेक्टेड गेम्सफोरखौहाय। गेलेनायखौहाय बारा नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बिथांमोननि। ओ बेसे गोसा बेसेन गोसा समाहाय बेबायदि ओरैनो खहा जालांनायखौ नु नुनो मोनो ओ गेम गेले लासेनो बिथांमोना बेफोर समखौहाय। जुदि ओ माबा मोनसे मोजां सोलोंनायाव बा फरायनायाव बाहायोमोन ब्ला बिथांमोनहा बांसिन मुलाम्फा जागौमोन आरो बेल' नङा नाथाय दायो गो गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो ससियेल मिडियाजों कानेक्टेड आरो ससियेल मिडिया नि थ्रु यैनो बेबायदि खायफा खायफा ससिल मिडियानि ट्रेन्डं बायदिनो ट्रेनजों हो सोलिफानानैहाय गावनि समखौहाय बेबायदि खहा खालामगासिनो दङ बुंनो थाङोब्ला जेरै इन्स्टा स्क्रल खालामनाय फेसबुक नायनाय बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि नि ओ इन्टारनेटयावहाय फानि भिडअसफोर नायनानै बा बेबायदिनो भिदिअसफोर नायनानै गावनि बेसेन गोसा समखौहाय हगारलांगासिनो दं बेनिखायनो आं सानो इन्टारनेटखौ जोङो जुदिहाय मोजाङै बाहायोब्ला ब्ला इन्टारनेटया जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां आरो जुदि जों गाज्रियै बाहायोब्ला बियो जोंनि जिउआवहाय गोबां खहा लाबोनो हायो आरो ना। ओ दा नोंथाङा इ न्टारनेटनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
आंनि इन्टारनेटनि सायाव पइन अफ आंनि पइन्ट अफ भिउआ मिनथिबाय माने इन्टारनेटआ माने मोजाङै बाहायोब्ला माने इन्टारनेटआ सुबुंफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना। ओमफाय गुबुन फारसे ओ इन्टारनेट खौ गाज्रि गाज्रियै बाहायोब्ला माने सुबुंनि साननाय हनाय खामानि मावनाय दांनायफ्राबो गाज्रि जाफालाङो आरोना इन्टारनेटनि बेलायाव।
औ।
जेरै नों बुंबायनो खाना जे सासे फरायसा फोरा जेन'बा एसे फरायनानै बा फरायनो बानानै ओ डाइरेक्ट मबाइलाव आखाइ होनानै इन्स्टल खालामना दोननाय गेमफोरखौ गेले बाय थायो टाइम पास खालामबाय थायो नङा होमबा। फरायनायफोराव गोसो जाला ओमफाय गेले गेले जेनबा एदिक्ट जालाङो गेम गेलेयाबानो थानो हाया ओ जेरै ओ ओंखाम सोंखाम जानो बावलायनाय आरो ना ओमफ्राय बिमा बिफाया बादा होबाथाय बिमा बिफाया बादा होबाथाय दानि जुगाव बांसिन बै जिउ खहा खालामना लानायखौ आरोना गेमनि बेलायाव इन्टारनेटनि थाखायनो आरो साननैसो ओ जेन'बा गेम गेलेनो मोनाबा ओंखाम जायै मा जायै गथ'फोरा इदि खालामना देखायो आरो ।
औ नोंगौ।
ओ ओमफ्राय जेन'बा इन्टारनेट आ मोजाङा मानि थाखाय जादों जेन'बा फरायसाफोरा ओ गाव हायि सोंथि बा बुजिना मोनै टपिक्सफोरनि सायाव जेन'बा सार्स खालामनानै नायनाय नङा होमबा। नेटनि बेलाजों औ ओमफ्राय दा गोदोनि जुग ओमफ्राय दानि जुग साननानै नायोब्ला गोदोनि दिनफोराव ओ फरायसाफोरा कलेजाव डाइरेक्ट थांनानै माने एडमिसन खालामनो गोनां जायोमोन स्पर्टआव थांनानै
औ
एफ्लाइ खालामब्लाबो टिकिन सिकिट दानब्ला बो जेन'बा गोदोनि समावहाय गाव आथिंजों जेनेबा स्पटव थांनानैसो खालामनांगौ जायोमोन गासै खामानिखौनो अफ लाइन अफ लाइनावनो आरो ओमफाय दानि दिनावथ' जेन'बा इन्टारनेटनि जुग नङा होनबा ।
औ नोंगौ
मबाइलावनो गोसो बायदि खालामनो हायो बबेबाखौ बबेबा कलेजाव एदमिसन खालामनोबा नों माहाबा जब मावनोब्ला बहाबा थांगोनबा नों टिकेट बिदि बायदिसिनाखौ अनलाइनाव खालामना लानो हायो आरो । इन्टारनेटनि इन्टरनेटनि जुगै दा बेनि बेखायनो इन्टारनेटा माने सुबुंफोरनि थाखाय बिराद हेल्पफुल आरो दा मदार्न जुगाव आरो दा जेरै जों इन्टारनेटनि बेलाजोंनो दा जों जि बाथ्रा रायलायदों नङा होमबा बेखिनि बाथ्रा खौ रायलायनो हादों नेटनि थाखायसो नेट गैयाब्लाथ' जोंथ' दा रायलायनोबो हाया
उम
दा उम दा बिदिनो आरो इन्टारनेटा जाबाय मोजांबो आरो गाज्रिबो
औ
बांसिन बाहायोब्लाबो ओ मबाइलखौ जेनेबा इन्टारनेटखौ बांसिन बाहायोब्लाबो जेन'बा ओ बै एसे फिजिकेलि मावनांगौ खामानिफोरखौ जेनेबा
मा होनो एसे गोरा जायो आरोना इन्टारनेटाव मावबाय थायोब्ला फिजिकेलाव मावनो हायै जायो बबेबा खामानिफोरखौ आरो
औ नोंगौ
दा जेरै जोङो मा होनो इन्टारनेट इन्टारनेटजों जेन'बा बबेबा ससियेल मिडिया एपफ्राव ओरैनो टाइम पास खालामनांगौबा भिदिअ नायो निउस नायो टाइम पास जालाङो ओमफाय खामानि मावनो माने मानसियाहाय बावगारलाङो आरो बिदिनो टाइम पासिं जायो ओमफाय नोंहा
ओ गाज्रि गोहोम खोलैनाया जादों नोंना नोंथ' मबाइल नायबाय थादोंना मेगननि मेगननि नोजोराबो एसे प्रब्लेम मोनो दिनो खर' सानाय मा सानाय जाहैयो आरो ना मेग ब्राइटनेसफोरजों बांसिन गोबावै मबाइलस् फनफोरखौ नायोब्ला माने मानसिखौ बादुला खालामो आरो
नोंथां बुंनाय खोथाफोरा गासैबो मोजाङानो जिथो आंबो बेबायदिनो नुनो मोनदों ओ गोबां बेबायदिनो मबाइलफोर नायबालाय ओ मेगनफोर गाज्रि जानाय ओन्दै ओन्दै बेबायदि बैसोआवनो साथबफोर गाननाय स स्माफोर गाननाय बेबायदि नुनो मोनो आरोना दानि मुगायाव गोदोथ' बेबायदियै ओन्दै ओन्दै गथ' फोरा ससमायानो नाङामोन मेगना मोजां जायोमोन नाथाय दायो ओन्दै ओन्दैनिफ्रायनो बेबायदि ससमा गाननायफोरखौ नुनो थाङो आरो
उम दानिया बांसिनान ससमा गानसैना दानि जुगाव
औ
माने बिसोरो बिदिनो माने मबाइलजों इन्टारनेटजों गेले गेले माने समफोरखौ बारहोबाय आरो बिनिफ्रायनो बेफोरो एफेक्टफ्रा जानो हमबाय आ दानि माबाफोरनि गेजेराव स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव
औ
खोनाबायना
औ खोनादों
लायरायबावगोन नामा
ओ जोंनि समाथ' जाबाय ओ एसेयावनो फोजोबनोसै खोमा जोंनि सावराय नांगौ
औ जागोन दे बिदिब्ला दे जागोन औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो
दे